हेल'
अ' नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
ओ नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों सानैजों मोनसे आयदानि सायाव गुवारै सावरायनो नागिरदों
औ
बे आयदानि मुङानो जों जादों जोंहा जे बर'नि गोदोनि गोदो गोदायनि गेलेबाय थानाय गेलेबोबाय थानाय एबा गेलेनाय
औ
गिलेनायनि बागै।
औ
औ नोंथाङा फंनैसो बुंग्रोनो हागोन नामा?
औ बर'नि गोदाय गोदो गोदाय गेलेनायनि बागै नङा होमबा।
औ औ
दा आं मोनसे ओम ओम खेला गेलेनाय बिनि सोमोन्दै बुंनो सान्दों बेखौ गोदोहायसो गेलेयोमोन आरो जों खोनाबोदों नाथाय दानि सुबुंफोरा बेफोरखौ गेलेला
औ दाबायदियाव नुला
बेनो जाहैबाय गिला गेलेनाय
औ औ
औ दा जोंहा गिलाखौ आखाइजों गावनानै गेलेनाय जायोमोन होनना बुंदों आरो
औ औ औ
दा बे गिलाखौ गेलेनो मोनसे बिफांनिफ्राय फिथाय मोननाय जायोमोन आरो गिला
औ औ औ
बेजोंनो जोंहा गिलाखौ गेलेयोमोन आरो
औ औ
औ दा बिदिनो जों जोंथ' बेफोर गेलेनायखौ नुवाखै खोनाबोदोंसोमोन
औ
औ दा बिदिनो खोनादों आरो गिलाखौ जे आखाइजों गावनानै गेलेयोमोन गोदोनि सुबुंफोरा
औ औ
औ आरो बे गिला गेलेनायनि मोनसे सल'बो दं
औ औ
औ बिजाबाव लिरनाया जों आं बेखौ ससे बुंना होनि
औ औ
जे गिला ओ बिदिनो सासे सुबुं आ गिला गेलेबाय थानायाव एबा गिला गावनायाव
औ
औ जों बै खोनादोंना जे आसागि बैसागि मोना सि दायोमोन होनना
औ औ औ
औ ओमफ्राय दा गिला गेलेनायाव बेयो गिलाखौ जे ओरैबायदि गोसा गावदों जाहैबाय बे गिलाया मा मार गोजान थांनानै जे हाजोफोरखौनोबो बारलांजोबनानै बै आसागि बैसागिनि सि सोंनायखौ माने बस'हैजोबदोंमोननो आरो
औ
ओमफ्राय बै सुबुङा जे बे गिलाखौ लायफिननो थांनायाव जे बिसोरो आसागि बैसागि मोननि जि हिसान सोंनाया जजोब्बाय नालाय बिसोर रागा जोंनानै बे गिलाखौ लाखुमादोंमोन आरो।
औ औ
माने बेनिखौ होफिननो नागिराखैमोन
औ औ
बेफोरखौ जोङो एसे खोनाबोदों आरो
औ
औ आरो बिदिनो गेलेनाय बुङोब्लाथ' गोदो बिदिनो जोलुर फुटबल बेफोरखौबो गेलेनाय जायोमोन
औ औ नंगौ
लोगोसे बिदिनो गोदोहाय बिदिनो गोबां गेलेनाय एबा खेलाफोर दंमोन दानि जुगाव जोङो बेफोरखौ नुनो मोनलिया आरो।
औ नंगौ नोंथां।
अ दाथ आरो दानि उन्दै गथफोराथ बेफोरखौबो गेलेला नालाय बिदिनो जे मबाइलाव फनाव भिडिअ गेम बेफोरखौसो गेलेग्रा जाजोब्बाय बांसिनानो
औ औ
बिदिनो जोंहा जोलुरफोरखौबो दानि उन्दै उन्दै गथफोरखौ गेलेनायखौ जों जोबोद खम नुनो मोनो आरो। बिसोरो जे मबाइल फन बेयावनो नांथाबना थाबाय थायो बिदिनो जोङो सिगां जोङो बिदिनो मार्बल बेखौबो गेलेयोमोन जोङो।
नंगौ नोंथां नोंथाङा गोबाङानो बुंबाय जोंहा गोदो बरनि गेलेनाय होनोब्ला गोबां गेलेनाय दंमोन नङासै होनबा? जेनेबा नोंथाङा दानिसिम बुंलांबाय गिला गेलेनाय आरो दर गेलेनाय
औ
बाथा गेलेनाय
औ
बेबायदिनो गर गेलेनाय मार्बल गेलेनाय गोबां रोखोमनि जोहा बरनि गोदोनि गेलेनाय दंमोन नाथाय दानि जुगाव बेखौ नुनो थांलिया जोबोर खम जाबाय मानो होनोब्ला जोंहा गोदान मुगानि बैफोर गेलेनाया सफैबाय गोदोनि मुगानिया गोमालांनो हमबाय ओ गोदोनि जि बर' सुबुंफोरा बैफोर खेलाखौ गेलेनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा गोदो जि गोदान मुगानि बो ओ गेलेनाय गैयामोन बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायनिया जोंहा ओ मिथिंगानिफ्रायनो गासैखौबो सोनारोमोन जि मिथिं गायै मोननाय गासै मुवा बेसादजोंनो बेबायदि ओ गेलेनायखौबो गेलेयोमोन बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोलुर जोलुरनि जायगायाव गोदो गोदाय ओ नारेंखौनो नारें फिथाइ मिथिंगानिफ्राय मोननाय मोनसे गोखै जाथोननि फिथाइ बे जाथिनि फिथायानो जादों नारें जुम्ब्रा बे नारें जुम्ब्राखौनो गुरै बानायनानै बैखौनो गोबां गामिफोराव बर' गामिफोराव जि गथ' गथाइ आथिङाव जुथा गैयालासिनो आथिं गोजायैनो खथासे दुब्लिफोर सेरावनो बेफोरबायदि जोलुर गेलेनाय नारेंनि जोलुर गेलेनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव बै नाले नारेंनि ओ गेलेनाय जि जोलुर बेयो गोदान मुगानि जोलुर गेलेनायाव सोलायफैबाय सामब्रानि सामब्रानि आरो पामनि जि जोलुर गेलेनाय बे जोलुर जनो सोलायबोबाय नंगौ बिदिनो जोंहा गोदो खिखर गेलेनायफोरा खिखर गेलेनायफोरा दानि जुगाव सोलायफैनो हमबाय जेरै काबादिफोर बैफोरनि सायावसो होलायबाय बिफोरो ओ गोदो गोदायनि बादिब्ला जोंहा गोबां गथ' गथायफोराबो गामि गफायाव बैफोर बाथा गेलेनाय खिखर गेलेनायखौ गेलेयोमोन बेयो जोबोद मोजांमोन देहानि थाखायबो आरो जोबोद ओंथि गोनां आरो ओ बुद्धि गोनां बियो गेलेनायमोन नाथाय दानि जुगाव जि गोदान मुगायाव ओ मबाइलावनो भिडिअ' गेम गेलेनाय एबा गुबुन गुबुन दोरोङारि गेलेनाय बैफोर गेमा गेलेनाया ओ ओंखारनायनि थाखाय बैफोरखौ गेलेनायखौ एसे खम बिबांनि नुनो मोनब्ला जाबाय बैफोरो मा मा जाथायफोर सोमजियो एबा मा मा गाज्रि गोहोम खोलियो दानि मुगानि दोरोङारि गेलेनायफोरा आं बेखौ बुंनो थांदों गोदोनियाथ' जोंना जोबोर मुलाम्फा गानांगोन नाथाय गोदोनिजों दानिजों मा फारागथि दं बेखौ बुंनो थांगासिनो आङो नोंगौ दानि मुगानि गोदान मुगानि जि गेलेनाय बे गेलेनाया खायसेया जोबोर मोजां बाखनायथाव नाथाय खायसेया जोबोद गाज्रि आरो जोबोर गाज्रि हुदा बेबहार बेफोरनो जाहैबाय जोंहा दानि जुगनि जि मबाइल फन जानबुंनि जि भिडिय' गेम गेलेनाय बैफोरबायदियानो जोंनि जि गोदोनि गेलेनायफोरखौ फारागथि गैयााजासे बेखौसो फिस्रां फोजोंस्रांनायाव ओ गाज्रि गोहोम खोलैयो लोगोसेनो दानि जि गथ' गथाय एबा गोदोनि गथ' गथायजों फारागथि गैलासे से बियो गाज्रि जालांदों हमो नंगौ जोंहा नोंथाङा बुंदोंमोन दानि गिलाइ गेलेनाय जि गिला गेलेनाय बे गिला बेगरखौ मिथिंगानिफ्राय फांसे फां बिफांनिफ्राय मोनोमोन बे गिला बेगरखौ दानि जुगाव बैफोरबायदि जे हाथाय बाजारनि अजा बेजा बैफोरबायदि सुबुंनायावसो बे गिला बेगरखौ नुनो मोनो ओ जोंहा बेखौ बायनो थाङोब्ला गोबां
बि
बेसेन होनानै बायनांगौ जायो
औ
आरो लोगोसे जोंहा बाथा गेलेनाय बै बाथा गेलेनायावबो गोबां बाख्नायथावमोन जे गंसे गनजों गंसे खाथि एबा गुसुं दंफांनि थुख्राखौ बुखोनानै बुखारहरनाय बैफोर गेम गेलेनाया जोंहा दानि जुगाव जोबोर खम जाबोबाय नोंथांमोननि हुोगाथिं दासिमबो बैफोर गोदोनि जि बर'नि गेलेनाय बेफोर गेलेनायखौ नुनो मोनो नामा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
अ जोंनिथिंथ' बे दा गोदोनि गेलेनाय बेफोरखौ जोङो नुनोनो थांला
औ
आरो दा नोंथाङा बुंनांखाबाय जे गिला बेगरखौ जोङो दानि जुगाव गोबां दाम होना बायनांगौ जायो।
औ औ औ।
नाथाय बे बिफांफोरखौ बे जोङो गिला बेगरखौ जों बिखांनिफ्राय मोनोमोन नालाय दानि जुगाव बैफा बिफाबो गोमालांबाय आरो। गैला अ द बिदिनो जोङो अबावबा बिदिनो बेरायनो थांब हाजोफोरावसो बिदिनो फांसे नै बेफोर बिफांखौ नुयो आरो।
औ औ
दा बिनि सोलाय गोदोनि गेलेनो सोलायै जोंनियाव बेनो जाजोब्बाय गासैबो मबाइलाव भिडिअ गेम गेले नाय
औ औ।
बेबो नंगौ जे भिडिअ' गेमखौ गेलेनांगौ नाथाय जोङो खम समनि थाखाय गेलेनांगौ थोजासे।
औ
बे बिगियानगिरिफोरनि बुंनाय बायदिब्ला जोंहा भिडिअ' गेमखौ सानसेयाव से घन्टाफोरल' गेलेनांगौ एबा से घन्टा थामजि मिनिट बेफोरबायदि गेलेबाल' जोंनि देहानि थाखाय एबा जोंनि ब्रेननि थाखाय मोजां आरो बेफोरबो
औ औ।
नाथाय जों दा मा नुनो मोनदों जे बैफोर खेलाखौनो बिसोरो जे सानसेयाव बा घन्टा द' घन्टा सोरबा सोरबाथ' सानसेयाव सानसेखौनो गेलेनाय बिदि नुनो मोनदों आरो। बिनि थाखाय थाखाय जोंहा दा मुलाम्फा जानायनि सोलाय खहा जादों आरो।
औ माने नोंथांनि बुंनाय बादिब्ला गोदोनि गेलेनाया जोबोर बाख्नायथावमोन नङा ह होनोमबा
औ नंगौ। आरो बेफोरबायदि औ औ। आरो गोदोनि गेलेनाय खेलाफोरखौ गेलेब्ला जोंहा देहाफोराबो मोजाङै थायोमोन आरो।
औ औ गोरा दानियाथ' आरो भिडिअ गेमाव गेलेनाय जाबाय नङा होमबा। जोंहाबो खहा जायो जोंहा मोदोमाबो गावनि गोहो गोरा जाला एक्सारसाइसबो जाला बिएमबो जाला नङासै होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा माबा मोनसे जि गोदोनि गेलेनायनि बागै नेमखान्थि रोंगौ नामा? जायखिजाया मोनसे गेलेनायनि नेमखान्थि
औ बिदिनो गोदिनि गेलेनाय बुंङोब्ला जोंहा गोदोहायथ' बलखौ जे जोलुर बेखौबो जोङो नारें फिथाइजोंसो गेलेयोमोन
औ
नालाय बेवहाय बिदिनो जेबो नेम गोरा नेमखान्थि गैयामोन आरो
औ औ
दा बिदिनो जोङो बेफोरबायदि गोदोनि गेलेनाय बेफोरखौ जोङो बारा गेलेनो मोनाखै आरो जों जेरै काबादि बेफोरखौ गेलेनो मोन्दों।
औ
जोंहा दा जेरै काबादियाव बुङोब्ला जोंहा काबादियाव स्निज स्निजोन सुबुं थायो
औ औ
मोनसे आनजायाव स्निजोन स्निजोन आरो बिदिनो काबादियाव जे सिमाखौ बारोबा जोंहा जे आवट जायोमोन आरो मानसिया
औ औ
सोलांबाय आरो बिदिनो जाय सासे मोनसे हनजानि सासे सुबुङा थांनानै बैसोर हानजानि जे लास्टनि उननि बक्स गाननानै फैयोब्ला एबा सोरबा सम गुदाङोब्ला बे पइन्ट मोनोमोन आरो बै सुबुंआ दांजाग्राया आउट जायोमोन आरो
औ औ
ओम
औ आंबो गोदोनि जि गेलेनाय बे गोदोनि गेलेनायखौ मोनसे नेमखान्थि रोंगौ मोनसे गेलेनाय हिसाबै बेनो जादों जोंहा गल गेलेनाय नङासै होनबा गोबां फरायसालि फरायसालिमाफोरावनो उन्दै उन्दै गथ'फोरा एबा गामिफोराव दैमा दैसानि जि अन्थाइ फिसा फिसा दुलुर ललुर